औ खोनादों खोनादों
औ दहाय माने बहुथ नेटवर्क नेट नि इसु जादोंमोन मोजां खोनायाखैमोन सम सम एसे थाद' थाद' जानोहानाय ओमफ्राय दाननाङा औ औ ओमफ्राय नोंसोरनि होजों मा मा आबाद मावनाय जायो होजों
जोंनिखिजाथ' आबाद होनोब्लाथाय आबाद माबा खौ मावनाय जायो माइखौ मावनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो थालिर दङ ओमफ्राय ओइ माबाखौ मावनाय जायो खारजि होनो
औ औ लेबु लेबु
लेबुखौ ओं बेखौ मावनाय जायो ओनिफ्राय ओइ माबाखौ मावनाय जायो थास' थारुन थारुन
थारुन औ औ औ
औ थारुननि मावनाय जायो औ बिदिनो आरो बिदिनो औ दैज्लांनि आबाद माने जोंनिखैजाय बांद्राय बे बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावखाया आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा आरो बिदिनो मैगं थाइगं गायो फान्थाव भिन्दि बेफोरबायदि थेवबाबो माने बांद्राय बिबांनि बे फोरबायदि गाया आरो जेनेबा ओरैनो एसे फाननो आन्था जानो आन्था बे बेफोरबायदि
औ जायगाफोरा एसे बोरि ना बोरि जायगा बायदि मोनदों
जायगाया एसे बोरियानो होनजागोन बोरि होनबाबो गासिबो बोरि जा जोबनाय नङा खावसेयाथ' आरो दलहा जाहैयो
औ माइ आबादफोरा माबोरै जायो
माइ आबादा जायगा लायनानै माने खावसे जायगायावनो मोजां जायो खावसे जायगायाव एसे ओरैनो जेनेबा मोजां जासाबा बेफोरबायदि जानांगौ एसपेक्टेड जायफोरबायदि आसा खालामो बेफोरबायदि जाहैया खावसेयाव बिराद मोजां जायो खौ माने जोबोर गेदेर एरिया ना
औ औ औ
एरियाया जोबोर गेदेरानो जाहैयो स' बेखायनो माने गासिबो एरियायाव समान जाजोबाथ' बेखायनो आरो गासिबो एरियानिखौ आरो बुंजोब नोबो हानाय नङा एरिया जोबोर गेदेर जाहैयो ओमफ्राय नोंसोरनिखि सालाय मा मा मावनाय जायो आबादखौ ओरैनो
जोंनावबो बे बांसिन माने मानसिया माबाखौ खौनो मावो माइखौनो मावो आरो ओमफ्राय फ्राय नाइटिनाइन नाइनटि फाइभ बा नाइनटि पारसेन्ट मानसिफ्रा माइखौनो मावो आरो बेनिफ्राय ओरैनो फाइभ पारसेन्ट बा टेन पारसेन्ट मानसिफ्रा गुबुन गुबुन मावो जेरै थालिर थालिरफोर बेखौ मावो ओमफ्राय बे खबि ओमफ्राय अल कबि फुलकबि बान्धा कबि फान्थाव आलु जोगोनार ओमफ्राय बे ओमफ्राय लाव ओमफ्राय बे निलाजि बेफोरखौ मावो आरो
औ औ दा बेफोरो फुलकबि बान्दाागबि बेफोरखौ बर'जों गुबुन गुबुन मुं होनाय खोनादों आङो
अ बे गुबुन गुबुन मुं दङ ना।
औ फुलकबिखौ थोबलुर होननानै बुङो नो। खोनानायसो आरो जेनेबा आङो
अ बर'आव गुबै जों आरो।
औ औ जोंबो बेखौनो जोंबो बेखौनो बाहायबोदोंं खिथु माने नै माने दाखालिसो खोनादों आंबो खोनानाय ओमफ्राय माने नोंगौ बेफोर नोंगौ माने बेफोरबायदि गावनि सोदोब दिहुनबा जोंबो मोजां मोनो जेननो गावनि आंगो सोदोबखौ रायजलायनो एसे मोजां जायो जाहाथे। जाहाथे माने गावनि होननो हानाय बायदि माने गुबुननिखौ जेसेबां बाहाया मानो गुबुननिजों माने फोरमायनायाव एसे बोरैबा मोनो आरो। मोनबा मोजां जायो गावनि गावनि सोदोब होननानै बुंनो हानाय।
आतसा औ औ।
बेफोरबायदिनो आरो बोथोर लानानै बोथोर। बोथोर माइ आबादफोराबो गोबां सोलायबोबाय आगोलनि आबादफोर खौबो माने खावसे आबादखौ माइ आबाद फोरखौ नुनो मोनला।
ओम ओम
बावा माइनि जोबोर खम खम जाबोबाय आथिखालाव बावा माइफ्रा नोंसो नोंथांमोननिखै बावा मावखो माइखौ मावो ना मावा
ओ मावनाय नुनो मोनला दे दानिया
औ हो- ओम बावा माइया बै माबायाव मावनाय जायोमोन। दलहायाव
गौ गोथौ हायाव गोथौ हायाव मावो मावो आरो औ बेखौ दाना माने गोथौहाबो गैया नालाय। आरो दानि हाया गोथ गोथौ नंला। एसे बोरि जाजोबबाय आगोल एसे गोथौ गोथौ। आदोममोन दाना एसे ओ फबजोब्बाय बे आरो
ओम बेखायनो माने खमबो जाबोबार आरो फारसेथिं माने गोदोनि फोर दोरोङारि आबादफोर माइनि आबाद बेफोरखौ माने ओ बाहायबाय थायोबा माने प्रडाक्सना जोबोर खम जाहैयो बेनि थाखाय गोदान आदब खान्थिजों गोदान माबा जों दिहुनजानाय आबादफोरखौ मावो
ट्रेडिस
दा बे औ ट्रेडिसनेल मेथड आरो फारसेथिं माने माइनि जोलै फोराबो गोदोनि जोलैफ्रा गोमालांजोब्बाय आरो। बांसिनानो गोबो गैलानो होनना बुंजायो। ए दा गोदानसो फैजोब्बाय जोंनियाव जेरै माबायानो होन थाङ माने बासमतियानो होन परिमलानो होन बेफोरबायदिनो बायदि बायदि गुबुन गुबुन माबा उम गोदान गोदान नाम ओंखारदों ना।
औ औ
आबाद मावो ना होमबा। न' आवहाय
औ जोंहा इदिनो एसे मावसाबो न'आव जानो आनथा मावसाबो मावनायालाय
औ औ
उम उम नोंथांमोनहाबो मावो ना?
मावो इसे ओरैनो जानो आन्था मावो आरो कमारसियेल लेभेलाव मावनो हा हायाखै
ओ जोंहाबो हानाय नङा मानना सम जाया फारसेथिं हायाबो एसेबां थोजासे गैया जोंहानावबो बेखायनो माने गाव न'आव जानो आन था एसे मावनाय जायो
ओनिफ्राय नोंसोरनिथिं गायबाय नामा माइखौ
जा दा गायथ'नाय जायाखै अखा नेगासिनो
अखा नेगासिनो खोथियाफोरा गायनो जाबाय बद'य ना
गायनो जाबाय ओं गायनो जाबाय ओमफाय माने अखायानो जोबोर खम ना दिनि बोसो एसे हा हाहां हाहां जादोंमोन नाथाय हानाय हादिया ना
औ औ औ ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो औ मा मा होनो मा मा ओइ माइखो माइ आबाद आरो मा मा माइनि ओ आ नि आबाद मावनाय जायो
जोंनि खिजा माइ होन बांसिन होनना बुङोबा परिमल आरो बासमथिखौ बांसिन गायनाय जायो
आदसा आदसा अ होमबा बांसिन जायो होमबा
औ बांसिन बे बे मोननैखौ बांसिन औ ओमफ्राय दै बोसोरनै सोनिफ्राय मोनसे ट्रेन्साव सोलिबोगासि नैबेनो जाबाय ब्लेक राइस गोसोम माइरङा बेखौ माने एसे बांबोगा सिनो आरो
ओ ओ बेखौ कमारसियेल हिसाबै लानो हायो
औ कमारसियेल माने कमारसियेलबो नंद्राया एसे आरो बेखौ न'आवथ' आरो जाजोबखाया बिगासेफोर मावोबा फानहरनायानो जायो जाजोबखाया बेखौ आरो माइब्राफोराबोथ' गायनाया जोबोर माइब्राफोराबो गायनाया जोबोर खमायलांबाय जोंनि
खम जालांबाय गायनाय जाला माइसा लि माइफोरखौनो खम नुनो मोनबाय दाना आासुवा बांसिन आरो माने बोथोरनि थाखायनो जाहैबाय बोथोरफोरा माने दंग'नि दैनि सुबिदा गैया औ उम मोनसे मेजर प्रब्लेम उम उम दैनि सुबिदा गैयखायनो बेफोर
जों लोगोसे आरो।
औ
दैजों लोगोसे आरो हेल'
औ
दैजों लोगोसे बे प्रडाक्सनाबो खम जायोआनो। खोनादों औ औ दैजों दैजों लोगोसे। प प्रडाक्सनाबो खम जायो ना? दिहुनथायाइाबो खम जायो बेनि थाखाय माने बे एसे एसेबां गोबां खस्थ' खालामनानै जुदि ओ सय मासखौनो जानो हायाबा बोसोरसेखौनो मोनजायाबा होमबाना मानसिफोरा खस्थ' खालामनो बायोना आरो।
औ औ
खुगानि जिबायदि माइफोर ओंखारदों बेफोर माने बिघासे बिगानै गायब्लानो सय मासखौ आरामसे मोनजायो ना- स' बेखायनो माने गोदान मु गानि मायाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनो आरो। ए आगोलनि गोदोनि जोंनि ओम माबामोना आफामोना आइमोना खोनथानाय बायदिबा थ' गोबां रोखोमनि माइ दंमोन जेरै खेंखुवा माइ माबा माइ बेफोरो बेफोरथ' जोंनि गेजेराव गोमालांबाय गैला
गोमालांबाय उम दाना खोनानो मोनला दा जोंनो खोनाफेरा उ सिनाया जों
बावा होननानै जों बावाखौ मोनसेल'सो मिथियो नाथाय बावायाबो। गोबां जाथिनिबो दंमोननो गोदो। गिदिर गिदिर दंमोन फिसा फिसा दंमोन होननानै बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माने जादनि जाथो जाथो दंमोन जायफोरखौ माने जों दा सिनायनो हाला आरो।
औ औ
उ दा बेफोरखौ जोङो जोंनि गेजेराव माने लाखिनो हाबा जों मोजां जागौमोन आरो जाहा। थे माने सिनायनायनि थाखाय इयुन जोलैफोरा सिनायनायनि थाखाय ला खिनोहाबा मोजां जागौमोन दा।
ओमफ्राय नोंसोरनिथिं ओरै ओरै गय आबादफोरा माबोरै जायो गय
उ गया जोंनि खियसा एसे जायो गयखौ माने बारि रखमसो दोननाय जायो जोंनि खियसा माने बेफोरबायदि आबाद हिसाबै माने ओ लांदां फोथार बा माबायाव गायनाय जाया ओ न'जों नांजाबनायनो। बिदिनो न'नि उनफोरखिजा बारि बागान।
बागाना अ अ अ अ एसेबो बुरजा बुरजा दोङो ना मानसिफोरना
दिनो माने गासिबनिबोथ' न'खराव गैजोबा। ओ उमहु दङो इदिनो बिगानै बिगासे बिगानै इदि जाहैयो।
फ्राय आजिखालि माने गय आब बादाबो गयआबो माने मोजां।
औ मोजां माबा होयो फिथाइ होयो आजिखालिबो
जोबो एसे मोजां जों इंकाम मोननो हायो आरो।
उम गय जों लोगोसे ओ बयजों लोगो। गयजों लोगोसे आरो। माने फाथै होफाबाथाय मोजां आरजिनो हायो रांखावरि बि
औ औ औ गयस सिं सिं लेबु बे लेमन लेमन ओमफ्राय बे आनारस बा रैमालि
औ औ बेखौ होफाबा एसे रां आरजिनायाव एसे सर' जाहैयो आरो।
औ फिथाइ सामथायाइनि दंफांफोरखौ गायोब्ला। जोङो डाबल इंकाम मोननो हायो आरो जुदि नों गय ल'बा आं बोसोराव खेबसेल' बेखो नेना थानो गोनां जायो। आरो नों जुदि गुबुन गुबुन दं। फां गायोब्ला नों टाइमाव एसे सोलाय सोल' जों मोनबाय थागोन आरो।
हायो हायो हायो आं आंनि नोजोराव आंनि नोजोराव आरो गय बिफ फां गायनो थाखायथ' माने ओ माबाखौ बारिखो एकदम साखोन सिखोन लाखिलायनांगौनि गोनांथि गैयाना। दानस्रांनानै स्रां खालामनाबो। दोननो हायो स' बेखायनो आंनि नोजोराव नायनो थाङोब्ला गय बिफां गायनायजों लोगोस से गय बिफांनि जेरै माने गेजेर गेजेर लांनदां जायगा ना बेफोराव माने मैगं मैलाफ फोनानै माने रांखावरि आरजिनो हानायनि राहा जाहैयो आरो।
औ औ
नायनो थाङोब्ला जोंनियाव। जोंनिया माने बर'फोरा बां। सिनानो मा खालामो गय बिफांखौ गायनानै एकदम हाग्रा दुफौ हो जोबनानै दोनो आरो। बांसिनानो स'। आंनिबा ओरैनो वेस्ट थांजासे ओरैनो ओरैनो जायगाया थास्लाय स्लाय बेयाव मैगं मैला गायनानै बा माबा मोनसे बिफां गायनानै गुबुन रांखावरि बिथिङाव माने मदद मोननो हायो आरो।
औ औ होनबा जों दोनथ'नोसै खोमा?
औ औ जायो जायो।
दे होमबा दोनथ'लायसै ना दे?